औ। मा ओंख्रिमोन नोंसालाय जोंना माबासोमोन मा होनो दाउज जों आलुजों ओमफ्राय दावदै एवनायसोमोन। नोंसिनालाय?
गोथावथार माथो नोंसिनाया माबाया ओंख्रिया।
ओ ओमफ्राय नोंसिना मा ओंख्रिमोन?
जोंना ओंख्रिया माबासो लाव भाजि ओमफ्राय एम्बु बेदर ओमफ्राय सबायजों मैसो बेदरमोन।
गोदोनिफ्राय दा ओंख्रिया जानाया मा माया बांसिन सोलियो नोंसिना?
जोंनाथ' सिगांनिफ्रायनो माने नारजिजों अमाखौल' बांसिन जाबोगासिनो दङ गोदो आबै आबौमोननि समनिफ्रायनो बांसिन जादों गासिबो बेखौनो मोजां मोनो गामियावबो।
जोंना माबाखौनो बांसिन जानाय जायो। सबायाइ दाउ। बिदिनो आलु जहल दालि बेफोरखौ बांसिन जानाय जानाय जानाया। दिनैथ' आमथिसुवामोन। ओमफ्राय आमथिसियाव मा मा जाखो मा मा फिथाइ जाखो।
आमथिसुवायाव खान्थाल मोनजाबाय थाइज ज' मोनजाबाय। हायाव थाइजौजों खान्थालल' दंखायोमोन जोंना न'आव ओंखायनो बेखौल' जाबाय, माखासेखौ जानाय मोनजाथ'वाखै र उनाव जागोन। नों नोंलाय मा मा मोनजाखो?
थाइजौजोंल' थाइजौ आनारस खान्थाल बे मोनथामखौल' जानाय जादों, ओमफ्राय दस साजोबो जानाय जायाखै।
ए हाग्रा दानाखै नोंसिना हाग्रा दानाखै नामा?
हो हाग्राया गामियाव दान दोंमोन औ दानगासिनो दङ जोबबाय दांं दा दहायनो बार'थासोआवनो दानखांदों दां। नोंसोनाबो दानाखै। हो बिदिनो नयथानिफ्रायनो दानो। नय फ्रायनो दानो साराय नय नयथानिफ्राय दाननानै बिदिनो बार'थासिम गामिनि हाग्राखौ दानजोबसै।
आंबो दानदों फुंनिफ्रायनो जोंना गामिया फिसाखाना ओंखायनो दाननायाव मा माने बारा गोबाव लाखाया। दसेनो जायो।
ए जोंना गामि गिदिरखाय एसे बुरजा माने गोबाव सम लायो। बिदिनो बार'थासोसिम दानबाय। दाननाय जायासैखौ ओहो आङो। बार'थासोसिम दानबाय, ओ एक्जाम जागासि दंमोन दिनै फरिखा दंमोन। बारथाासोसिम दाननानै बेनि उनाव गामियाव माबाबाय फिथाइ फिथाइ सामथाय जाबाय बयबो
आरो
ओमफ्राय दा मा खालामदों नो नोंङो
नेट नागिरबोदों लां थाबायबोदों दुबलि दुबलि
ए नेट दुबलि दुबलि सो दंङ ओमबालाइ
औ
ओमफ्राय दुब्लियाव माइ गायाखै नोंसिरना हालएवथवाखै नामा
दैज्लाांआनो माने जोंना अखायानो खम हाथारदोंलै ओंखायनो माइबो गायनो मोनाखै बे
ए जोंथिं जोंहा देग्लाय खननै गायदों माने दैज्लांनि खनसे मेसेंनि खनसे गायदों माइखौ दा माबानिखौ खाबाय आरोना
दै सोयोदां नोंसिना
दैयाथ ओं केनेल दंङ जाम्फैनि
हो
बेनिखौ माबाबाय ओमफाय गायबाय दा हाबायमोन रोगाबाय एबार दैज्लांनिखौ गायफिनसिगोनलाय खोथिया फोखाबाय फैानाया नोंसिना फोआखै
जोंनाबो दाख्लै बे औवा माने गोजाननिफ्रायसो लाबोदोंलै दैखौ मेचिननिफ्राय ओमफ्राय बिनिफ्राय दै सारनानै गायबाय दै फैथाराखैमोन दंग आव गायाखै माने खोथिया फोबाय
आदसा
औ खोथिायानो लावजोब लावजोबबायमोन जोंनाया गाजाया बां बो बेरजोबबायमोन ओमफाय लावद्रायसो जाबाय
ए जोंनाबो एसे दासो लावखांगासिनो दं खोथिया लावनाया खै बिगा गायो नोंसा लाय
ए गाया बारा गैया बिदिनो सारि बिघासो जागोन नाम
जोंनाबो बिदिनो थिन बिगासो हारि बिघा सारि बिघा हासिगां लायो बारबोरा
गायजुबनो नारबाय माइ गायग्रायावनो
साफात सो गायसै
उम माने गायनो होनदोंमोन दैबो दै फैयाना जोंना माइ गायनो ओंखायनो साफात खालमासिनिफाय खावसे साफात गायनोसो होनलाबायदों आ
ए जोंनाथ जिंथिं ओरै थाफाद मावा नालाय ओंखायनो गाया रावबो
उम नोंसोरदिं बारा नुहैयानो ब्रा
साफादा साफाद गैया जोंथिं जाय ओहो जोंथिं बिदिनो माइ जाग्राफोर से बांसिनानो माइ गायग्रा आबाद मावग्रा
औ
बिदि साफाद बायदिसिना जाया गिदिर दङ साफात गिदिर दङ ओरै क'क्राझाराव दङ।
बे न'नि मानि न'नि न' न' बेखथि गायनाया खम खोमा
ओं बिदियाव खम गुवार गुवार बागान गायनायसो दं कम्पानि गिदिरसो बायनायावसो दङ बांसिन औ। जोंनिया माबासोमोन आलु दाउ ओमफाय दाउदैसोमोन
ए
औ
माबा जोबबाय फराय फरेखाफोरा जोब्बाय एगजामफोरा
फरिखाया जोब्बाय बन्द' गोलोम बोथोरनि बन्द' मोनबाय औ। ओरैनो बेखार थासिगोन खायनो मा खालाम जादों बेखायनो कारिया एप्सआव हाबबाय
बेरायनो थांनांगौमोनलै गोजान गोजानाव
गोजान गोजानावथ' बेरायनो थानांगौमोन। थांनाया एसे फैसाफोर खामायनानै बेराय जागोन बेयो
बहा बेरायना फैखो
आङो नोंसिनिथिं थांबाय अरुणाचलाव थांखांबाय इटानगराव थांबाय ओमफ्राय दाथ' दारजिलिंआव खनसे थांबाय ओमफ्राय जेराव बो बिदिनो गोजानफ्राव थांनाय जायाखै थांनाया
आंबो आंबो माबायावल' थांनाय जादों अरुणाचलावल' बेरायहैनाय जादों गोजानाव बेरायहैनायानो जायाखै जा फानावसो थांनो सानदोंमोन मा जायो नायनि दा
जापानाथ' बिराद गोजानाव
गोजानबाबो थांजायो फ्लाइटजों दसेनो से सहैयो सानसेयावनो
उम थिया ओमफ्राय नों दा बबाव दं होनदों दुब्लियाव दं नामा होनदों।
लामायाव दङ बिदिनो नेट नागिरफैदों न'आव नेट नाङाना जोंना ओंखायनो
जोंनाबो नाङा आंबो आनैनावसो दंफैयो नै नेथनि फ्रब्लेम जायों बेरादनो जोंनिथिंबो
ओ। माथो होननो जेरैबो नेटआल' प्रब्लेमखा जोंना जायगायानो, डेभलप नङा नालाय ओंखायनो टावर खुन्थियाबो गायफैया। टाउन सहरनि बासोमोन हायफाय
नेट, दा नेट गैया खम। गोदोथ' नेटयानो गैबावामोन, जोंनि समाव, मबाइलानो खमबावसोमोन।
नोंसिना मोजां नांसाब बावोसोलै, जोंनाावथ' जासिन
नांनायाथ' एसे नांसाबो मोजाङानो नाङो औ। एसे फन लालायसा लायराइजानाय एसे नाङो।
ओमफाय गासिबो दंजोबो न'आव दा?
दंजोबो न'आवनो औ माने खामानि मावहैजोब्बाय गासिबो बिमा दं। फिफाया खामानि मावहैबाय बायहेरायाव।
ओम। बिमानै दं नों बिमानैनाव दंहैयो होनदों ना मा?
औ आनैनावसो दंफैयो,
ओ आनैयालाय मा खालामदों दालाय? जोंनाबो मोजां दंजोबो। गामियाव ओइ हाखर लामा गाज्रिमोन ना बेयाव अन्थाइ माबादों अन्थाइ गारदों। दा फोसाबगासिनो गामिनि रायजोफ्रा ज'नो आमथिसुवानि।
ना?
फंबाइआ क्लास सेभेन मोनबाय।
क्लास सेभेन जोंनाबो क्लास फाइभ मोनबाय मोननाया उन्दैसोना दा।
औ जाया जोंना फरायथारा फालथु थारलै।
हम लेखाखौ लेखा फरायलांबानो देरलांबानो बुजिलाङोलै। उनावहाय ओरैनोसो दङ बेबो मबाइलसो नायगासिनो दङो दां। आंबो दङ ओरैनो माबाइलसो नायगासिनो दं दायो।
उम नोंसा आबआलाय ओमफाय?
आब'आबो दं ओरैनो। जेबो खालामाखै दा ओंखाम जा खां जोबनानै ओरैनो दंजोबो गासिबो अखा हादोंमोन दासो नागारदों नै
ए जोंनाबो हादोंमोन हादोंमोन फुङाव बिरादनो जोंनाबो आराम उन्दुनानै था थाबाय थाबाय अखा हानाय समाव थाब सिखारासै दिनै।
औ जोंनाबो फरिखा दंमोन दिनै।
उम मा दंमोन दिनै साबजेकआ?
दिनै आइ डि सि दंमोन नु इन्ट्रडाक्सन एण एसियान माबा टेक्न'ल'जि होननाय साबजेक्ट दंमोन। माने थिग मार्ग होनायलमोन ओंखायनो थाब जोबदों थिन घन्टानि एक्जामखो एक घन्टायावनो लिरखां जोबदो आङो लथारि होजोबनानै ओमफाय नोगोद बो जादों फिफटि सेभेनथा कुइसन नायदोंमोन आङो बेवहाय एगार'थाल' मिस्टेक जादों लथारि होनायानो
अ
देनजारसो बे खूसि बालायबाय आं फास जाबाय माने। औ ओमफ्राय नोंहा कलेजआ माला थांनांगौ?
आंनाथ आगष्टनिफ्रायसो जागोन खोमा दां।
ओ आगस्ट एक थारि ए थारिख आव खुलिनो हागौ दां।
जोंना आगष्टनि सेकेण्ड सप्तासोनिफ्रायसो जागोन बायदि खोनादां। नो फन्द्र फन-फन्द्र सल्ल' फोरनिफ्रायसो जागोन होन्नाय खोनादां। औ। दाबो माबा हराखैना सेमिस्टार फिस हरबाव नांगौ आरो दा एदमेस सनखौलसो लाना दोननाय जादों उम माथो खालामनो। बेयावबो
उम फरायनानै साख्रि लानांगौ बेहायनो मोजांनो मोजां ल फरायनांगौ।
औ।
दा ओमफाय दा जेरावबो थांनाय जाथ'लालै अखाबो हादोंना बोथोरा अखा हाहां माहां जादों। बेखायनो सिरावबो थांनाय जानाय नंला अखाय हाबाथाय हाबाय नोगो थायो इसबो आरो दा दैज्लां बोथोर ना माइ गायनाय।
थाला जायो जेरावबो था थांगेरलाबाया
उम आरो बाइकफोर बरनबाबो बाइकआबो हाब्रु सिददेर जोबो ना?
ओ हाब्रु थाङो हाब्रु नाङो हाब्रु जायो ओंखायनो जेरावबो थांनाय जाथ'ला दा ओमफ्राय नोंहा माबायाव थांगोन नामा?
आंहाबो जेरावबो थांनांगौ गैया न'आवनो गामियावनो बेरायलाबाय थानाय ओरै थांनाय ओरै
ओं लोगोफ्रा मोजां दंजोबो? ना।
आंबो दंजोबो गाससिबो नोंनालाय आं दे होमब ना। औ।